नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादों
हेल'
खोनादों खोनादोंना औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा?
दायो आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरबाय बे आयदायानो जादों नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि मानो होनोब्ला ओ सासे मानसिया सानफ्रामबो जिउआव मा खालामबाय थायो बिनि फारसे सावरायगोन। ओ आङो सानफ्रोमबोनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया जाहैबाय ओ आङो खन्थाइ रायथाइ बिजाबफोर फरायनानै थानो जोबोद मोजां मोनो। बेजों लोगोसे आङो ओ न'खरनि खामानिफोर बेफोर खामानिफोरखौबो मावनानै मोजां मोनो जेरै न'खरनि खामानि ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौ संनानैबो आङो मोजां मोनो। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा खामानि मावनानै मोजां थानो मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों। खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ। आंबो बेेखौनो बुंगोन जे ओ आङो दैलि लाइफआव ओ खामानि गैयि समाव आङो थाबायनानै मोजां मोनो। थाबायनायजों लोगोसे आङो देहाखौ फ्रात खालामनो थाखाय बा गोख्रों खालामनो थाखाय आङो उम दैलि बेलासि बेलासियाव थाबायनो मोजां मोनो। बेनिफ्राय आङो फुङाव ब बहाबाफोर खामानि थायोब्ला ओ खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव सानफ्रामबो बेला सि बेलासियाव जेब्ला सम मोनो अब्ला आङो बेयाव बे टाइमाव थाबायो आरो थाबायनायजों लोगोसे आङो ओ गुबुन गुबुन न'नि हाबाफोरखौबो आङो मावनो मोजां मोनो। न'नि हाबाफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव आङो ओरैनो जिरायनानैबो थानो मोजां मोनो आरो सामफ्रोमबो ओ माब्लाबा समाव ओ खामानि गैयाब्ला जिहेतु जोंहा रबिबार समफोराव बांसिनै माने समफोर खौ बारहरनो मोजांसिन बा खाबु मोनसिनो हिसाबै ओ फिफां सिङाव जिरायनानै ओ गय जानो मोजां मोनो। बेनिफ्राय जाखांनानै दसे गोलांनो बा उन्दुग्लांनो मोजां मोनो। बेजों लोगोसे आङो ओ ओ फिसा फिसौ बाथ्रा रायज्लायनो मोजां मोनो। ओ आरो खाथियाव लोगोफोर थायोब्लाथ' बिदिनो ओ सानसे समखौ ओरैनो बारहोहरनोबो हायो। ओमफाय माब्लाबा माब्लाबा ओ टाइमफोर मोनोब्ला ओ बेरायनो बो मोजां मोनो। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे आङो ओ माब्लाबाफोर गोनांथार खामानि जायोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनांगौबो जायो, दा बे फोरनि थाखाय माखासे समफोरखौ मिलायहोनो हायाबो जानाय जायो माब्लाबा समाव। दा दैलि लाइफआव आं बेखौनो खालामनानै मोजां मोनो। जोङो दा गुबुन टपिक सावरायदोनि। खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ जोङो दा सावरायगोन ओ नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो बन्दनि समाव? खोनादोंना नोंथाङा? एसे गोरा गोरा रायज्लाय।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
बन्दनि समावथ' जों ओरैनो थायालासिनो
न'खरनि खामानिफ्राव नांथाबनानै थानाया गाहाम मानो होनोब्ला जों जेसेब समा समा जोंजों माब्लाबाबो
सम सम थांखानाय समखौ जों माब्लाबाबो मोनफिना जों समजों लोगोसे खार फानांगोन बिनि थाखायनो जों बन्द' टाइमफ्रावबो जोङो ओरैनो थायालासिनो न'खराव माबाफोर खामानि दङब्ला बे खामानिफोरखौ मावनो मावनो नांगोन अब्लासो जोङो दावगालांनो हागोन। जोङो बन्द'नि समखौबो बन्द' मोनदों होननानै माब्लाबाबो जों ओरैनो हगारहर नाङा जेरै बन्द'आवहाय न'खराव बिमा फिफाजों लोगोसे न'खरनि खामानिफोरखौ मावफानांगौ अब्लासो जों दावगालांनो हागोन। बन्द' होननानै जों ओरैनो जिरायालासिनो थानाङा बन